हेलौ हेलौ
औ हेलौ खोनादों ना
अ अ खोनादों खोनादों
औ फुंनि गोजोन गाहाम हामलायनाय नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
औ अब्ला नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
अ जोङो बे समाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो रायलायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ होगोन।
हागोन नन
औ हागोन
आदसा सोलोंथाइया जाबाय जोंनि मानसिनि थाखाय जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट मा गोनांथार आरो। जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माने जिबनाव थांना थानायाव गोबां जोङो दावगालांनो हायो आरो गोबां जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि जोङो खामानि मावनो जों हायो आरो।
खोनादोंमोन नोंथां अ आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंनि जिबनाव माने जेबो खामानि जाया। आरो सोलोंथाइ लाब्ला सो माने जोङो जिबनाव गासैयावबो जों माने जाफुंसार खालामनो हायो। आरो सोलोंखौ जोङो बे सोलोंथाइनिफ्रायनो जोङो मोजां सोलोंनो गोनां जायो जुदि सोलोंजेननायावनो जोङो मोजां जुदि जोङो सोलोंनो हायाब्ला बियो उनाव आद्रा खिद्रा जानानै थायो आरो बेनिखायनो जोङो औ दानि मुगाखौ नायोब्ला जोङो सोलथायाव जोङो गोबां दावगालांनायफोरखौ जोङो मोनदों जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो बा गुबुन समाजनि जाथिनि गेजेराव बो जोङो बेबायाददि जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो बेबादि सोलोंनायनि गेजेरजोंनो ओ खामानिफोर खौ जों नुनो मोनदों आरो आरो गोबां गाव गावनि थांना थानायनि जे मोनसे राहा लामा ओ जायफ्रा माने मोजाङै सोलोंजेननायावनो मोजाङै सोलोंबाय आरो गाव बो माने बुजिबाय बुजिनानै उनाव गोसो होनानै फरायलांबाय आरो बेबादिनो जायफ्रा माने फरायनायाव थांखि दंखायो थांखि गोनांफ्रा माने जिबनाव माने गावनि थांना थानायाव माने साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा नोंथांनिफ्रायबो हाफोर सोंनो गोनां बा बुंनो गोनां दंब्ला बुंनो हागोन दे नोंथांनोबो
औ नोंथां औ नोंथां बुंनाया थारैनो गासैबो सैथोजोब दा दिनैनि मुगा खौ नायोब्ला जोङो सोलों थाय गैयाब्ला मेगन थानानैबो मेगन खाना बायदि होननानै जोङो साननो हायो। जायनि जाहोनाव गोदोनि गोदोनि दिन जों गोदोआव जोङो जोंनि मुगायाव माने गोदोआव बांद्राय सोलों फिथाइ गोनां मानसि गैयामोन जास सासे सानैहाय दंमोन बिनि बिसोरनि गेजेरजोंनो माखासे खामानि फोरखौ जोंनि समाजनि सुबुंफोरा जोंनि आबौ आबैमोना मावना लायोमोन जेरै हा हुनि खामानि बा माखासे लाइजाम लिरनो गोनां बा माखासे सोंनाय बेफोरनि खामानिखौ मावना लायोमोन नाथाय दिनै जुगा सोलायबाय गोदान बोथोराव गोदान बोथोराव बिदि जुगजों लोगोसे मानसिफ्रा सोलायबाय गासैबो माने सोलोंथाइयाव माने आग्रह जाबाय जौगाबाय दा बादायलायनाय जाबाय दा गोदोनि बायदि नंला जोङो सोलोंथाइखौनो माने गासैयावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनबाय बबेबा बेेनार बबेबा बाजारफोरावब्लाबो बेबायदिनो सोलोंथाइनि थाखाय नङाबा बिदि आखरजों लिरनाय इंलिस हिन्दी आसामिस बिदि लिरो दा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ रोङाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला बे बेनारखौ बा बे पस्टारखौ नायनानै बे बबेबा अफिस बा बबेयावबा थांनो माने हायै जायो आरोना गोबां गोब्राब आरो आरो बे गोदान मुगायाव गोबां टेक्न'ल'जि ओंखारबाय जेरै जों सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय मबाइल दा बे मबाइलनि बेलायावनो दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बे मबाइलखौ बोरै बाहायनो दा जों गोबां मानसिनि नाम्बारखौ जोङो मबाइलाव लाखिनो गोनां जायो दा सोलों उफाय गैयाबा जोङो गोबां मानसिनि नाम्बार बोरै गोसोआव लानो नाङा होना नोंथां दा जोङो सोलोंथाइ थाब्लासो बेयाव मबाइलाव जोङो बे मबाइलाव लिरनायफोरखौ बुजिगोन बेनि फांसनफोरखौ बुजिगोन थुनो रोंगोन आरो बेयाव नाम्बारफोरखौ सेभ खालामनानै रायज्लायनो हागोन आरो गुगोल बा इउटुबनि गेजेरजों माखासे माने अ आयदा बा गियानफोरखौ जों बुथुमना लानो हागोन दा बे सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइनि गोनांथिया बेनो आरो दा जों बे सोलोंथाइखौ गोग्गो सोलोंथाइ मोननो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मानो जोबोर नाजानांगोन आरो बिमा माबा जानानैबो जोबोर खस्थ' खालामनांगोन आरो बिदिनो खाबु होनांगोन गथ'फोरखौ फरायनो आरो सुबुरुन होनांगोन बिदिनो गुदि फरायसालियाव निफ्राय लानानै माने गिदिरसिम बिदि सुजुग फोरखो होनांगोन गथ' फोरखौ स्कुलाव थांनायनि सोलायै। खामानिफोराव बबेयावबा बिदि मावनो होनानै समबार होब्ला बा बबेयावबा देलि होनानै बहाबा थाबायलाबायनानै समबारहोयोब्ला थारैनो बेयो गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननाय नङा। सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन। ओंखायनो सोलोंथाइ लानोब्ला बिदि उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया जोथोन लानांगोन आरो गावबो मोजां थांखि लानानै फरायलांनांगोन जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ मोननानै गावबो बिदि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि लानानै बिदि गसंथानो हायो। न'खरखौ खुंनो हायो आरो साख्रिल' नङा बिदि बिदिनो सोलोंथाइ गोबां दङ सोलोंथाइया जोंहा एग्रिकालसार सेक्टर दङ आरो माखासे गोबां तेक टेक्न'लजिनि जोंहा सोलोंथाइ बिथिं दङ दा टेक्न'लजि लानानैबो जोङो आइ टि आइ लानानै बिदिनो मबाइल रिपियारिं इलेक्ट्रिकेल औ आरो बिदिनो अ हस्पितलाइस हस्पिटालनि माबा कर्स लानो हायो। नार्स डक्टर बेफोरजोंबो जोङो माने गभमेन्ट जब मोनाब्लाबो मानो प्राइभेट जबफोरावबाबो जोङो मावनानै सोलिनो हायो आरो एग्रिकालसार बिफानाव माने फरायनानै जोङो गोजौ थाखोनि गोदान आदबजों जोङो आबाद मावनानै माने जिउखौ एसेबाबो जों खुंनो हायो। दा आङो बिसोरखौ बुंनानै हरबाय नों नोंथाङा आरो एसे बुंनो हाबावगोन दा?
औ ओरैनो नोंथां बुंनाया जोबोद सैथोआनो नंगौ।
औ
जोंनि बर' समाजाव सिगां बारा सोंथाइ गोनां बेबायदि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय जोङो दानि गोदान मुगायाव जोंनि बर' समाजाबो गोबां बिथिङाव दावगालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङासे! आरो जों नुनो मोन दों दानि जोंनि बर' समाजनि माखासे बिमा फिफाफ्रा सोलोंथायाव खोब गावनि गथ' गथायाइफोरखौ माने सोलोंथाइ होनायाव फोरोंनायाव जोङो गोबां माने आग्रह जानायखौ नुनो मोनदों आरो। जौगालांनायखौ नुनो मोन दों आरो आरो खोब जोङो जोथोन लानाय बेथ' खौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि समाव जोङो खोनायो माने गावनि बिमा फिफाफ्रा गावनि गथ' गथायाइफोरखौ बारा स्कुलाव थिनहरामोन जोथोन लायामोन। बेफोरखौ जों खोनादों आरो नाथाय दानि जोंनि बर' समाजनि माखासे बिमा फिफाफ्राबो गोदान मुगानि बिमा फिफाफ्रा सोलोंथायाइयाव खोब गावनि गथ' गथायफोरखौ गोसो होदों आरो फोरोंदों आरो बेबायदि फोरोंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजाबो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां माने दावगानानै खिसुमाना साख्रि बाख्रि मावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथांनिफ्राय माबा फोर
औ नंगौ नों थां बुंनाया थारैनो सैथो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बर' समाजाव बिदि फोरोंथाइनि सोलोंथाइ होनायाव माने गोबां आग्रह जानायखौ नुनो मोनदों नोंगौ गोदोनि दिनाव बिदि फरायनायनि बैसोनिफ्रायनो उन्दै बैसोनिफ्रायनो बिदि स्कुल फरायसालिफोर फोराव थांनो खाबु होयामोन बिदिनो गावजों न' न'नि आबाद फोथाराव लांफानानै खामानि मावहोयोमोन आरो बिदिनो ओ गुबुनाव दाहोना दोननानै बिदि जालाबायायोमोन बेफोरखौ जोङो जोंनि आफामोननिफ्राय खोनानो मोनो आरो दा गोदान मुगायाव जों नुनो मोनो प्राइभेट स्कुलफ्राव होयो दा सिगां जोङो गभमेन्ट स्कुलफोराव फरायदोंमोन बिदिनो गरमेन्ट स्कुलफ्राव थाङ ना गेलेयो बेख फोरखौ मा होनो बांद्राय सिरियास होआमोन दा बिनि जाहोनाव माने माखासेफोरा बिदिनो थालांनो गोनां जाबाय बिदि रोंनायाव आद्रा जानानै दा दिनैनि मुगायाव नुदों दा प्राइभेट स्कुलफोराव होयो बिदिनो इंलिस मिडियाम बिदिनो बर' मिडियाम बिदिनो बिमा फिफाफोरा बिदि फुङाव दोनहैगोन आरो बिदि नार्सारि केजिनि गथ'फोरखौ बिदिनो सानसे माने थोलो नेनानै आरो न'आव लाबोगोन आरो बिदिनो जाहोगोन लोंहोगोन साखोन सिखोन थुखैगोन आरो बिदिनो फरायहोगोन बिदिनो सानफ्रोमबो माने बिदि बारहोनानै आरो गोबां माने रां खरसा खालामनानै बिदि टिउसन होगोन फोरोंगोन आरो दोनलांलाय लांलाय सोरनाबा स्कुला थब जि किल'मिटार सोरनाबा बा किल'मिटार बिदिनो ओ साइकेलजों गारिजों स्कुटिजों बाइकजों थाव खरसा खालामनानै लांगोन बिदि गोबां खरसा खालामनानै बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै दानि जुगाव फोरोंदों आरो बिदिनो रोंलांदों दा गोदोनि दानि फोरोंथाइ होनोब्ला जोङो गोदोआवथ' जोङो जेबो नुङामोन नोंथाङ खोनादोंना ओ हेल' हेलौ नोंथां?